नोंथां हेलौ नोंथां औ खोनादों दे नोंथांब नोंथाङाबो खोनादोंना?
औ खोनादों दिनै नोंथां मा आयदानि सायाव रायजलायनो सानदों नोंथां?
औ। बैसागु मोसानायनि सायावनो रायजलायनोसै नामा नोंथां
रायलाय जायो नोंथां बैसागु बाथ' जोंनि बर' हारिनि औ। मोनसे एंगार हायै मोसानाय जाबाय नङा होनोमबा
अ न नगौ नंगौ जायखौ जों बोसोरफ्रोमबो फालियो गाजा गोमजायै
औ दे नोंथां मोननि जायगायाव माबायदि बैसागु फालियो नोंथाङा एसे फोरमायना हरदोलाय होमबा
जोंनियाव जोंनि जोंनिजोंथ' बैसागुखौ बोसोरनि सैथो दाना जोबनायनि लोगो लोगोनो बैसाग दान सफैयो। बै बे बैसाग बे बैसाग दानाव बर'फोरा बर'फोरा बेबा जोंनि गामिजोंबो बैसागुखौ जोङो मोसायो आरोना गाजा गोमजायै एबा बैसागो बर'फोरा बैसागुखौ एबा मा होनोमोन बेखौ रंजाथाइ फोरबो हिसाबैबो फालियो आरो ना।
होम।
जेरै जोङो बैसागुआव सेथि सानखालि मोसौ थुखैनाय मोसौ थुखैनायखौ आरो आरो नैथि सानखालिनिफ्राय जोङो जेरै बिमा बिफाफोरखौ मान होनाय जेनेबा जोंनिफ्रायाय गदोरखौ मान होनाय आरो थामथि। थामथि सानखालिनिफ्राय जोङो मोसानायखौ जागायजेनो आरो ना मोसानायाव मोसानो जेरै जोङो बैसागु मोसानायाव खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोरखौ लानानै जेनेबा जेरै जों हौवाफोरा ओरै गामसा आर'नाइ गस्ला जेनेबा जोंनि बर' हारिनि बा ड्रेसखौ ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ गाननानै जोङो ओंखारलाङो आर ना मोसानो बिदिनो ओंखारबाय आरो जेरै सिख्लाफोराबो बिनो दख'ना आर'नाइ फालि बेफोरदि लाना ओंखारबोयो आरोना जों गासैबो जयैनो लोगो नांनानै जेनबा गुबुन गुबुन जेरै जोंनि गामिनि न'खर न'खरफोर थांनानै जोंङो बिदि मोसाादंहैयो आरोना।
औ।
मोसाादिहैनानै जोङो जेरै बेफोरावनो जोंनो मा हिसाबै मोनसेा हरो आरो ना जोंनो जेरै न'खरा मोसानायाव जोङो जोंनिया जेनेबा बियो हबा आरो ना जोंनिया नियम ख आर ना जेरै मोसानो थांबा सोरबा रां हरो सोरबा मायरं हरो बै सान नखर गिरिजों न'खर न'खर गिदिं गिङो बेफोरखौनो जोङो बिदिनो जों ज गासै स्नि सान मोसायो आरोना औ। गासै स्नि सान मोसानानै जों बैसागुनि जोबथियाव मोनसेेरै जोङो माबानायो जेरै जोङो सबबो गासै जेबो लोगो नांनानै मोनसे खाना जायो आरो ना उम खाना नोंथांमोननिखैबो बिदि जायोना
औ जायो नोंथां जोंनिया बेनि उनाव बैसागो मोसानाय जोबखांनानै साननैसो थानानै गार्जा फुजाबो होयो जोंनियाव
औ
नोंथां मोननिथिं गार्जा फुजा होयोना होआ?
जोंनिखि होयो ना होया हो जोंनिखि होया खोमाथाय।
अम आं जों मा बायदि गार्जा पुजा होयो नोंथांनो इसे फोरमायना
औ फोरमायनाय
जोंनिया गार्जा फुजा होनना बुंबा जोङो ओरैनो लामा गाथेनाय होननानैबो बुं
औ-औ दासो बुजि मोनदों आं औ जोंनिखिबो फालियो बेखौ।
अ अ अ जेनेबा बेवहाय जोङो ओ बोसोर नि जोबथा बोसोरखौ जों बिदाय होयो आरो जों गाजा गोमजायो रंजायो। रायजो नाङैनो ज' जानानै जोङो ओ बाथ बाथौ बोराइखौ फुजियो ओ लोगोसे जों बेवहाय ओ इसोरनो गोबां जाग्रा मुवा ओ बुध प्रसाद ओ फिथाइ सामथाइ ओ बावो आरो जोंबो खेबसे खौसे जालायनानै ओ ओंखाम जालायो मोसालायो रंजालायो आरो बेनि उनावथ' जोंहा माइ गायनाय फुनाय खामानि फैयो नालाय
अ
बेनिखायनो जों गासिबो ओ खेबसे बोसोराव खेबसेखौ ओ ज' जानानै रंजालायो आरो बेनि उनाव जों माइनाव खुन्थाबो दैखाङो।
औ नोंगौ।
माइनाव खुन्थाखौ जोङो बे सानावनो ओ बाथौ बोराइखौ बावखांनानै माइनाव खुन्थाखौ दैेखाङो बेनिफ्राय ओमफ्राय जोङो मोनाबिलि समाव जोङो मोदायबो होयो। नोंथांमोननिथिं हैना होआ बै
हो
जों जेनेबा गारजा फुजा गारजा फुजा ओ मोनाबिलि समाव फुजानि मोनाबिलि समाव जों मोदायबो हैयो नङा होमबा?
औ मोदायबो होयो औ।
औ। नोंथां होयोना?
औ हैयो जोंजोंबो।
दा बेफोरो गोदो- गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय औ।
औ नेमखानथि आरोना
उम नेमखान्थि जाहैबाय दा जेनेबा बेबायदि बिदि मोदाय ओ होनाय ओ हाबाफारिफोरखौ नोंथाङा माबायदि सानो जेनेबा बेबायदि मोदाय थामारो ना मायो?
औ गोदोनिफ्राय आबै- आदा जेनेबा आबै- आबौमोनानो जोंनिया फोथाय बोखानायलाय जोंबो बेफोरखौनो फोथायो आरोना बे बि नेमखान्थि मथे जोंनिखिबो बेफोर फुजाफोरखौ होनाय जायो जेरै नोंथाङा मा बुंदोंमोन गारजा फुजा ना मा होन्दों? बेफोरखौबो जों औ बेफोरखौ जोंनिखिबो फालियो आरो ना बोसोरफ्रोमबो जे आबै -आबौ खोन्थाखानाय खोन्थाबोखानायलाय जोंबो फोथायो आरोना, आरो फोथाय जोंनोखि बेफोर फुजाखौ खुंनायबो जायो आरोना बेनिखायनो जों बेखौ फोथायो आरोना। नोंथाङालाय? फोथायोना -फोथाया?
आ आंबोथ' बेबादिनो गोदो -गोदायनिफ्रायसो सोलिनाय नेमखान्थि होननानैनो मानिनानै लायो आरो फुजियो आरो फोथायनाया आंना एसेबां बेबायदि मोदायफोरनि सायाव फोथायनाय गैया। अब्लाबो फालियो आरो।
उं
दा बेनि उनाव जोंनियाव ओ गामिफोराव गारजा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै गोबां ओ खन्थाइाव फरायनाय बादायलायनाय जेरै मोसानाय बादायलायनाय ओ मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय बेबादि हाबाफारिफोर लायो। नाथाय बेफोर हाबाफारि गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समफोराव गैयामोन जानांगौ। बेफोरो जोंनि गोदान समाव जोंनि गोदान मुगायाव सोफानाय बाहागो गोदो गोदाय बादायलायनाय होननाय बेसाद गैयामोन होननाय आं मोनदोंमोन माने बिजाबाव आरो गो गोदो बेबायदि ओ सोरबा देरहायोबा बिनो बान्था होनायबो नेम गैयामोननो। नाथाय दा जोंनिया ओ बादायगिरिफोर खौ ओ उत्सा होनो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय जों बेबायदिखौ बाहायो आरो औ नोंथांमोननिथिं बादायलायनाय बेफोर जायोना जाया?
औ जाय जोंनिखेबो जायो बादायलायनायफोरा नाथाय जोंनि कि एसेबां गोदोर जेरै जेसेबां गोदोर बानायबाङा आर ना बेफोरखौ जोंनोखि फिसा फिसायै खुङो जेनेबा। औ एसे रां सांनैबो आंखाल जायो नालाय जों आरो होमबाबो एसे फिसा रायजोनियालाय गामियाबो एसे फिसा नालाय जोंनिखिबो एसे फिसा खुङो आरोना। उम उम बेयाव लायो बाहागो जेरै जोंनि गामिनि गथ'साफोर फंबाय बिनानावमोनहाबो मोजाङैनो बाहागो लायो आरोना बेफोर मोसानाय दामनाय देनाय खारनाय बारनाय। बेफोराव।
नाथाय आं जोंनि औ-औ। औ। नाथाय आं जोंनि गामिनिखौ बुङोब्ला। जोंनि गामिनिया एसे देरहांनो हमबाय। माने जोंनिया खुंयै खु खुङै। बाजि बोसोरसोआनो जानि सैयानो। बेनिखायनो जोंनिया एसे जोंनि गारजा फुजा खुंनाया एसे देरबाय आरो आं जोंनिया जेरै मालाबा बोसोरफोराव जोंनिया बोस ओ साननै गाहामनि लायो। हाबाफारि आरो जोंनिया एसे दाम दामग्रा देग्राफोरखौ। बुजा लाबोयो।
औ।
एसे ओ रंजाथाव जायो आरो जों
औ रंजासार जायो जेनेबा जेरै- नोंथांमोननिखि जेनेबा सिंगार थिंगारबो इनभाइट खालामो आरोना लिंहरो जेनेबा गायकफोरबो।
बेबायदि गायकथ' लेंहरा लेंहरनाया ना थाय गामिनि रायजो राजाफोरानो गोबां रंजायो। गावसोरनो खनो दामो। मोसायो जेरै- जोंनियाव मा जायो मि थिबाय। ओ फिसाइ आरो। ओ बिसि जमा लोगो नांनानै मोसानाय बा बादायलायनाय। बेबायदिबो देग्लाय बोसोराव जोंनि गामियाव जाद दोंमोन।
औ नोंथांमोनखि बेफोरो जेनेबा जेरै- दिजे सिजेजों मोसायोना खाम सिफुंजोंनो मोसायो?
जोंनाव दाथ' गोबाङैनो दामग्रा गोदान गोदान आरोङारि दामग्रा देग्राजों मोसायो। यो नाथाय खाम सि फुंजोंबो जों दान्दिसे मोसायो आरो अब्लाबो खम जायो बे खाम सिफुंजों मोसानायफोरा
आदसा अ दानिया जुगाबो जौगाबाय नालाय खाम सिफुंखौ एसे खम नुनो मोननाय जाबाय आरो ना खाम सिफुंजों मोसानायफोरा दानिया जेरै बक्स केसेट दिजे बेफोर बेजोंनो बेफोरावनो मेथाइखौ जोङो जेरै मबाइल निफ्राय दिहुननानै बे फोराव कानेक्ट खालामनानै बेफोरजों दामना मोसायो। जानानै दंजायो आरोना नाथाय जोङो बेफोरखौबो उननि खोथाफोरखौबो बावगारबोनाङा आरोना जोङो जेरै नेमखान्थिखौ लाखिबोबाय थानांगौ।
औ।
आं बेखौनो सानो नोंथाङा मा सानो?
आंबो बेखौनो सानो। नाथाय जोंनि जायगाफोराव गासैबो गामियावनो दामग्रा देग्रा गोरों मानसिबो थाया नालाय बिनिखायनो गासिबो गामियावनो दा दामै देयै रं हाया बेबो मोनसे औ। ओ दि बेबो मोनसे बाथ्रा जाहैयो जेरै जोङो खाम सिफुं जों मोसा हायैनि ओंथिया
दे होमबा न' नोंथां जोंनिया समाबोथ' थबाय दिनै दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां दे जागोन दे।
दे गोजोन्थों।